ओ खुलुमबाय नोंथां
ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथांसिमबो फुंनि हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय
अ आ नोंथांनो आंनो नोंथांनो आङो फन हरनाय जाहोनानो जादों जे
औ
दा जोङो दैज्लां बोथोराव आबादफोरखौहाय मा मा आबाद मावो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो खोन्थानो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोङो जोंनि आसामावथ' गुबैयै बुंनो थाङोब्ला आबादानो जिउ खुंनायनि राहा नङा होमबा?
औ
गुबैयै माने नैजिनिफ्राय लानानै स्निजिबा जौखोन्दो मानसियानो आबाद मावो आरो जोंनि आसामाव उम बेनि मादाव माबाया ओ माइ आबादा बयनिख्रुइ गाहाय आबाद होननानै जों बुंनो हागोन मानो होनोमब्ला माइखौनो बांसिन गायनाय जायो जायो नालाय माइ गायनायाबो जोंहा जोंनि जायगायावथ' नोंथां दा बोसोराव खनसेल' गायनाय जायो आगोलावहाय खननै गायनाय जायोमोन आरो बोसोराव खिनथु दानिया खमायनायखौ जों नुनो मोनबाय दा माइ गायनाय बुङोब्ला जोङो गिबियावनो माबायदि आदबजों गायो बेखौ खोन्थालांनोसै आंङो एसे
औ नोंथां
ओ गिबियावनोथ' जोङो माइ गायनो थाखाय माइलिखौ थियारि खालामनांगौ जायो आरो माइज्लिखौ जोङो थियारि खालामना लानानै बेखौ जोङो बस्थायाव सोनानै फुख्रि बा जाय ख्रिया अ फुख्रियावनो सोमनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय सोमना दोननानै सप्तासेसो जाब्लाथाय बेयो माइज्लिया खिलियो आरो माने गाजा बेरो गाजा बेरब्लाथाय जों बेखौ बोखांनानै दोननाय जायो बोखांनानै बेखौ जोङो गुबुन मोनसे आइजें खादा बायदिसिनायाव लानानै बेखौ जोङो ओ जि जायगायाव हालेवदोंमोन बेवहाय लाबोनानै ओ फोनानै होनाय जायो आरो सारनानै
औ
फोनायनि उनाव माखासे साननि उनाव नैजि नैजिबा साननि उनावहाय बियो ओ खिलिनानै गाजा बेरनानै लोगोसे ओ जौ गोजौ जाबोयो आरो गोजौ जाबोब्लाथाय बेखौ जोङो आइजोफोरा बांसिनानो आइजोफोरा बेखौ ओ माइ गायनो थाखाय फुयो। फुनानैहाय
ओ माइ गायनाय जायो आरो गायनानै बेयो लोगोसेनो ओ मा होननानै बुङो बे माइआ ओंखारनोथ' सम नांगौ नालाय गोबां सम नांगौ। बिदिनो ओ बे काति काति आघोन बे दानालागै माइआ ओं खारहैयो आरो माइआ मोनहैयो आरो मोनोब्लाथाय जों बेखौ हानाय जायो हानानै खायसे माने बेखौ ओ- न'आव रोगानानै लाबोनाय जायो आरो माइ गायनाय माबाया आदबा बेफोरबायदि। माइ दिहुननाय आदबा नोंथांमोननिथिंहाय माबायदि माइखौ गायनाय जायो खोन्थानो हागोन नामा एसे?
औ खोन्थानो हागोन नोंथां।
औ
ए जोंनि बिथिं जायबो। गिबियावहाय ओ- हाखौ हालेवग्रोनानै लाबाय नांगोलज जों नङाबा ट्रेक्टरजों हाया जेब्ला हाया गुरै मोजां जायो अब्ला बेयाव खोथिया बोद फोनो थाखाय
औ
थियारि खालामनाय जायो खोथिया खौ फोनायनि सिगां। नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों ओ- माइज- माइलिखौहाय। फख्रिफोर नङाबा दैमाफोराव फाथोनि बस्तायाव सोनानै सानब्रै बा, सानबा सोमनानै दोनग्रोगोन। बेनि उनावहाय बेनि दैखौ सरक होनो थाखाय
औ।
बा गाजा बेरहनो थाखाय सानै साननै साननैबा सानथाम फोरानगोन।
औ।
बेनि उनावहाय बै ग्लेब ग्लेब जाखानाय हायाव सारनानै हैगोन। जेब्ला बेयो ओ खिलिनानै से दान बा नै दानि उनाव गोदोर जानानै फुजानाय महर लायो अब्ला
औ।
आइजोफोर आइजोफोराबो नङाबा हौवाफोराबो फुनो हायो। बेवहाय आइजोफोराल' मावनांगौ बा हौवाफोराल' मावनांगोन बायदि खोथा गैया। गासिबो मावनो हायो बे खामानिखौ। बेफोर बायदिनो फुखांनानै
माइखौ गायहैयो।
औ।
बेबायदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो
औ।
माया फिथाइ थायनानै मोनहैयो अब्ला बेखौ हानानै न'आव लाबोनानै नानानै बाख्रियाव सोना दोननाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ। अब्ला माइ गायनाय आदबाथ' बेबायदियानो आरो ना?
औ।
बेनिफ्रायथ' जोंहा माइनि अनगायै गोबां आबाद खालामो। जेरैहाय फाथोआनो जा फाथो बेसर बेनिफ्राय जिंखा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं आरोना नोंथांनि जायगायाव मा मा मैगं थाइगंनि आबाद खालामनाय जायो?
माइ माइखौ हाखांनायनि उनाव बे नाराथिलियावनो ओ ट्रेक्टरफोर जों हालेवनानै बेयावनो मटर नङाब्ला बेसर
औ।
बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं फथल खुन्द्रि बेफोरखौबो फोनो हायो ।
औ औ।
बेफोरबायदिनो
औ।
बेफोरबायदिनो न'खराव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ फाननानै सुफुंनानै लानो हायो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ।
बे दैज्लां बोथोराव माबाफोर आबाद मावनाय जायो नामा नोंथांमोननियाव?
बुंनो थाङोब्ला जों दा जिखौ जाबाय थायो जेरै भिन्दि लेस्रा
औ।
बानलौ।
बेफोरखौनो बांसिनै मावनाय जायो। जिं खा जिंखा फल फोरखौहाय
औ।
थाइबेंफोरखौबो मावनाय जायो।
औ औ। ओ बानलु बुङोब्ला बानलुआबो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार ओ जाग्रा नङा होमबा? बानलु नङाबानो ओंख्रि संनाया जाया बर'फोरनि अब्ला बानलु बानलु आबादनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा? नोंथांआ मि थिब्ला औ अब्ला बुंनायसाय
नो जोङो ओ बानलु फिथाइ गोमोनखौ खानानै फोराननानै दोनग्रोगोन बेनि उनाव फाय ओ आरामसे हाखौ जावफ्लेनानै गुन्दै गुन्दै खालामनानैहाय बेवहाय हासार सारनानै बानलुनि बेगरखौ फोनानै होगोन
औ नंगौ
जिबा दिनसोनि जिबा दिनसोनि उनाव फिसा फिसायै खिलिबोबाथाय बेखौ गायसननाय जानाया लागे गोदोर जानो होगोन बेनि उनाव दुब्लि फोथारावहाय ट्रेक्टरजों नोंआबा नांगोलजों हालेवनानै
औ औ
दामोल दामोल खालामनानै बे गोजौ दामोल दामोल खा-खामनानै दोननाय हायावहाय बानलुखौ गायगोन । बेनि उनाव बिबार बारनानै फिथाइ ग'लाफोराव फानहैनानै रां खामायनो हायो बेफोरबायदिनो जोंनि बिथिंजायहाय बानलु आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां ।
औ नोंथां अब्ला बानलुआबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो नामा नोंथां?
औ आं बाराखौथ' मोन थिया नामफोरखौ
अ
गुबुन गुबुन रोखोमनि नुयो गुबुन गुबुन नाम दोङो नामा बेफोर सोंनाय जायाखै आरो दा नोंथां
औ औ
ओरैनो आङो दा दैज्लां बोथोरनि मेसें बोथोरनि बिदि बानलौ थायो होनना खोनानो मोन्दों
बे मोनसे जि बानलु दङ गिदिर गिदिर नङा होमबा जोबोद आलु गोसा बे बानलुखौ नथ' नोंनि जायगायाव मा बुंनाय जायो?
जोंनि थाखाय बुङो बानलु राजाबो बुङो। बे बानलुखौ जोंनि जायगायावहाय बानलु राज जाबा बाथु खेबजोंबो बुङो
औ औ।
औ।
बेनि अनगायैबो फिसा फिसा बानलु जायो बेखौ फानलु फै थगि भुुमि औ। नोंथांमोननिथिंजाय दा दैज्लां बोथोरावहाय। आबादनि अनगायै मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ जोंनि जायगायावबो नोंथां एखेआानो बुंजायो। ओ दा जोंनि जायगायाव बानलुबो मावो बेनिफ्राय ओ आलु आलुआथ' नङा दाबायदियाव नङा होमबा जिंखा बेनि ओमफ्राय बहल बेनि उनावहाय भिन्दि बेनिफ्राय लेस्रा बेनिफ्राय आरोबाव जोगोनार पानिलाव बेबायाददि गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनाय जायो आरो नोंथां। औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नामा।
औ।
औ। सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा अब्ला।
औ। नोंथांजों रायज्लायनानै नोंथांनिफ्राय औ। आं मिथिनो मानि गोबां बाथ थ्राफोरखौ मिन्थिनो मोनो आरो नोंथांनिसिम रोज जा रोजा साबाय
औ नोंथांखौबो साबायखर बावबाय। दिसथाब।
औ।